औ नोंथां खोनादों गोजोन सानजौफुनि गाहाम माब्रै जासिननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानदुंफोरनि गाहामलायनाय जासिगोन थाबाय नोंथां
औ
दा ओरैनो नोंथां जोङो मानि सायाव सावरायनो
नोंथाङा नोंथांनि मा किसान दं बेखौ फोरमायबानो जाबाय आरो आंनियाव मा गियान दं आं बेखौ एसे फोरमायगोन नोंथांनिसिम
जेन'बा जोङो बिफां लाइफांफोरनि बागैनो मिथिंगानि मोननाय सम्पदफोरनि बागैनो सावरायसै नङा नोंथां
औ सावरायागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोबा जाबाय बिदिलाय
औ नोंथां दा जोंहा मिथिंगानि सम्फद होनोब्ला जेन'बा जोङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जोंहा गोबां रोखोमनि मा मासे जोङो मिथि जेन'बा सम्पदखौ मोननो हायो ए जायनि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिया ओ थांनानै थानायाव गोरलै जायो बा बेफोरखौ बाहायनानै जोङो माखासे जोंनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानैबा सोरजिनानै बा आरजिना लानो हायो आरो दा जोंहा मिथिंगानि बयनि बेखौ देरसिन सम्पद होनोब्ला जोङो बुंनो थाङो बिफां दा बिफाङा मोनसे ओरैबादि जोंनि मिथिंगानि मोनसे सम्पद दा जो बिफां लाइ फां गैयाब्लानो बे बुहुमाव जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ बेफोरो थांनानै थानो हानाय गोहोआ जोबगोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो दा बिदिनो दंबावो जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जेनेबा जों हार सिंनिफ्राय मोननाय खैला बिदिनो थाव बेफोर जोंनि गासिबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो दा सुबुं माहारिया जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय उम बेफोर मिथिंगानि सम्पदफोरखौनो ओ जों सानफा एफा बाहायनानै दिनैसिमहालागै थांनानै दङ बा बेफोरजोंबो मोनसे ओ फालांगि खालामनाय माबानाय बेखौ सोलिगासिनो दं आरो दा जोंहा बिदिनो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन समफोरदोंब्ला जों जोंनि मिथिंगानि बे बिफां लाइफाङानोखा जों बेखौ बुंनो हायो दा बिफां लाइफाङा जोङनो माने एथ' गोनांथि होनना बुङोब्ला जों जा बे बुहुमाव जिब जुनार दं दावमा दावसा एम्फौ एनला मानसि दुमसि बिसोरो मानि दारै थांनानै दङ बिफांनि दारै बिफाङा जोंनो मा गेस होयो बा जोङो बिफांनिफ्राय मा गेस मोनो बा जोङो बिफांनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनो जों आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै दा जों मिथिखागौ जेन'बा मानसि जिब जुनार बिसोर हां लायो माखौ मा गेसखौ अक्सिजेन गेस जायखौ जोङो अक्सिजेन होनो दा जों बेखौ बयनिफ्राय मोनो बिफाङा जाहैदों बेनि गुबै फुंखा दा बे गुबै फुंखा बिफां जुदि जों बेखौनो जोङो अननो रोङाब्ला जों नुदों आथिखालाव बिफां लाइफांफोर बे सुबुंफ्रा अनालासे नायगार नायगार दानफायदों फानदों फालांगि खालामदों रां थायसे थायननायनि थाखाय ओरैबादि गाज्रि खालामदों दा बे बेफोरो मोनसे जोबोर जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव आथिखालाव जोङो माइ गायनाय बोथोर आबाद मावनाय बोथोर बेफोराव जोङो नांगौ समाव जोङो अखा मोनाखै सान्दुं मोनाखै दा बेफोरो मोनसे जोंनि गेजेरावनो सोमजिनाय जोबोद गिदिर जेंना आरो दंबावो जोंहा जोंनि मिथिंगानि गेजेराव मोननाय माखासे जोंनि सम्फद जायखौ जोङो बाहायनानै
जोंथ नङा आथिखालाव गोबां रां खामायनो आरो दा बिदिनो' जोंहा फेलाबो जोङो जोंनि हायोन जोंनि हा सिङाव मोनो फेला बिदिनो मेगालय बेबो आंयाव माबानाय जोो फलाव जोंबो बे रेल गारिखौ खारनायाव ओम जों
गोबां रोखोमनि बा गोबां बिबांनि जोंनो खय खैला नांगौ जायोमोन दा खैलाया जोङो खैलाखौ जोङो मोननो गोब्राब जोङो बेखौ एकदमबारे दनन्दर जावनानै जोङो बेखौ बोखांनांगौ जायो आरो बेयाव जोंहा गोबां मा माखासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेल' नङा जोंहा दंबावो आथिखालाव जोङो माखासे जोङो थावफोर मोनो जेरै डिजेल पेट्रल जों बेफोरखौ जोंनि मिथिं सिंगायावनो मोननाय हा सिंनिफ्राय जोङो बर'नो बियो जोंनियाव जोंनि जायगायाव बांद्राय गैयाब्लाबो जोंनि आसामाव दङ थाव सोदांग्रा मोनब्रैसो जायगा दङ जोंनाव नुंलिगुर डपगय बिदिनो बङाइगाव रिफाइनारि दङ आरो दा बेफोर बिथांमोनहा बेयाव बेफोरनि हारसिंनिफ्राय मोननायबो थावफोरखौ सोदांनानै जोंनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थाव बानायनानै होगासिनो दा बेफोरो गासिबो जोंनि मिथिंगानिनो अननाय आरो बेल' नङा जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां रोखोमनि जेन'बा बिफां लाइफांफोरखौ जों मोननो थाङो जाय जोंनि देहा जोंनि लोमजानाय साजानाय जोंनि बिदिनो बेमार आजार बेफोराव जोंखौ हेफाजाब होयो माबा खालामनायाव बे सिकित्सा लानायाव बा जोंनिफ्राय जोंखौ आरामै थाहोनो होनायाव दा बेखौनो बुंनो हायाखै जे जोंनि सिंनो बयनिख्रुइ देरसिन सम्पदा बिफां लाइफां जों जायखौ जों हां लानायाव जोंखौ हाजासे मदद होयो जोङो नुहुरनो जों बुंनो हायो लिरनानै होनो हायो बिफां लाइफां थायाबा जों बे बुहुमाव जिब जुनार दावमा दावसा रावबो थांना थानो हानाय नङा आरो बेल नङा जों मानसि दंसे जिब जुनार जिब जुनार थायाबाबो बिफां लाइफां थांना थ नङा मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहाबो जों जेरै हां लायो बिथांन बिदिनो हांलायो दा जों जुदि कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौनो हगाराब्ला जोंनिफ्राय जुदि बिथांमोना कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ मोनाब्ला बिसोरबो निस्सय थांना थांनानै नङा बिसोरबो थैलांजोबगोन आरो दा बिदिनो जोंहा जोंनि मिथिंगाजों आरो जोंजों गोबां रोखोमनि माखासे बिदिनो ओंथि गोनां जोंहा बिदि माबा दङ गोरोबलायनाय दङ जायखौ जोङो नेवसिनो हाया दा जोंनाव जोङो नुबोजोबखानाय बिदिनो जेनबा जोङो गोदोबो दाबो जोङो गोदोनि दिनावबो बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुंखौ हेफाजाब होदों दासिमावबो जोंखौ जोंखौ सुबुं सुबुं माहारि हेफाजाब होदों गोदो जि जोम गैयियावबो बिफां लाइफांनि बिगुरफोरखौ गाननानै जोंनि सुबुंफ्रा देरबोदों दा बेनो आरो दा नोंथां नोंथांनो आङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे मिथिंगायारि सम्पदनि बागै फोरमायबाय दा नोंथाङा जोंनि मिथि मोननाय मिथिंग्रा समफोरखौ माबोरै रैखा खालामगोन बा
फोरा औ औ खोना नोंथां बिफां लाइफांनि माने प्रटेकसन एबा नि सोमोन्दैं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथाङाथ जेनेबाथ जोंहा जोंनि मिथिंगानि मोननाय माखासे मा होनो बेसेन गोसा सम्पदफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होलांबाय आरो माखासे जोंनि गेजेराव बिफां लाइफां गैयाबा जों मा जागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होन थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो आङो नोंथां बे मा होनो बिफां लाइफां संरैखा खालामनायनि सोमोन्दै आं बुंलांनो साननाया जाहैबाय जेनेबा जों बिफां लाइफांखौ जों मानि थाखाय नांगौ एबा जोंहा माबोरैखौ मा होनो प्रटेक्ट खालामनो हायो एबा रैखा संरैखा खालामनो हायो नि सोमोन्दै मा होनो बुंलांनो सानदों बेनो जाहैबाय जोङो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां होनना होनखाबाय नोंथाङा जेरै जों बिफां लाइफां गैयाबा जों जिबो जिब हारियानो एबा बिफां बिफां लाइफां गासिबो जोङो मा थांनानै थानो हाया आरोोना बिफां गैयाबा दा बे बिफाङानो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनो गोबां माबा खालामो जाय मा होनो जों जोंनो बे मोजां माबायो जेनेबा जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा मा खैफोद जागौमोन आरोना बेनि सोमोन्दै आं बुंगोन जेनेबा बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा गोबां मा जागौमोन जोंहा जोंनि गेजेराव बै मानो जोंनि हा हा हु बेफोरो मा होनो रानस्राव जागौमोन जोंनो थांना थानो हानाय नङामोन दै गैया दै गैयै जागौमोन आरो जोंहा अक्सिजेन लेभेला खम जागौमोन बेफोरखौनि मेनानो जाहैबाय माबायदि मा जाबा माबायदि जाहोननि थाखाय बिफां लाइफाङा लासै लासैनो जोंनि गेजेराव जोब सुसनलांदों होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों जोंहा मा होनो गोबां जायगा नांगौ जायो जेरै जोंहा एसे एनै जायगा थेला मानो होननानै बुङोब्ला अज' अरनबारियाव अरनबारि अरनबारिनि जायगाखौ नांसिगौ जाहैबाय जेनेबा जोंहा दानि बे सुबुंफोरा एबा मा होनो सुबुं अनजिमा एरनायनि थाखाय एसे एसे हाया जोंनो थोला जेरै जोङो टाउनफोर खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफैनानै जोंहा टाउन एरबाय आरो मानसि थानो थाखाय अरन बारिखौ जोङो थांनानै जोङो अरनखौ दानफायनानै जों बिफांखौ बो स्रां खालामनानै जोंहा मा जायो बेयाव थाहैनांगौ जाबाय आरो माखासे बिल्डिंफोर लुबाय बिनि थाखायनो आरो बेजोंनो लामा लांबाय बेफोरबायदि मा होनो लासै लासैनो बिफांफोरखौ दानफायबोनो हमगासिनो आर ना लासै लासैनो सानफा एफा सानफा एफा बिनिफ्रायायनो जोंनि जोंनि बे माने जोंनि दानिानि थासारि बा जोंनि मुलुगनारि दुंखावनाय बे मुलुगारि दंखा जोंनि गेजेराव जानानै फैदों आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ होबथानायानो होबथानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा बि जोङो बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा थांनानै थानो हाखाया बेह बेहा मा होनो सैथोखा बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां गायनांगोन आरोना गोबां फांफा फांनै जों गायनायनो गायनाङा एबा मा होनो गासिबो सुबुङानो मा होनो सानसेयाव फांसे गायोबा जोंहा गोबां बिफां लाइफां एरगोन होननानै जों सानो आरोना जेरै जोङो मोनथिखायो जोङो मा होनो जोंनि मुलुगनां आबहावा सान होननानै जोंहा मोनसे फालिथाय दङ बेखौनो होनबाय बा जुन बा जुनाव मा होनदों जोंहा मा खालामनाय जादों दा मुलुगनाङारि मा होनो मोनसे आबहावा सान बेखौ जोङो लानो लानो हादों आरो ना जायनि थाखाय जोङो बे बेयो मोजां बिनि बि दिनाव मा खालामनाय जायो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ आरोना बे बिफां लाइ फां गायोब्ला जोंहा जोंनि मा माखासे गेसफोरखौ जे जों मोननो हानांगौ बे गेसखौ जों मोननो हायो आरोना जोंहा सा बेयो बेखौ जोङो दानिफ्रायनो गायोबा जोंहा इयुन जोलै जोंहा मोजां जागोन आरो ना बिफां लाइफाङाव मिथिखाबाय दिनै गायबाय गाबोननो गाबोननो थांबाय गा बोननो अक्सिजेन गेसखौ हरबाय बेफोरबायदि नङा जे जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोङो दानिफ्राय गायोबा जोंहा इयुनाव जोंनि ओ गथ' गथाय एबा जोंनि माखासे मा होनो फैगौ जे जेनेरेसन रेसन फोरनि थाखाय जोङो मोजां खालामलांनो हागोन आरो ना जेनेबा जों दानिफ्रायनो गायाबा जोंहा मुलुगाव खैफोद खैफोदा सोमजिगासिनो दङ जेरै जोङो माखा जों बुंनो हायो सामि जेरै जोङो सुनामि जाबाय बांग्रि जाबाय आरो बुहुमनाङारि दुं खावनाय एबा मुलुगनाङारि दुंखावनाय आरो बेजों लोगोसे दङ बोथोरारि सोलायनाय बोथोरा जानो दा मा होनदों जानला मोनला जाबाय आरो ना मा होनो फिक्स गैला जेनेबा हाबा होबा हाबाय थायो आरो सान्दुं बुङोबा डाइरेक्ट खरान होयो आरोना बे खरान होनायनि जाउनाव आरो माखासे बेमार आजारफोरा जोंनि बे सुबुं मा होनो बिफां लाइ फां गैयिनि थाखाय अरनबारि गैयिनि थाखाय जोंनि गेजेराव साग्लोबसारदों होननानै जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे गेसफोरा मानि बिसि गोनां गेसफोरा बार बै बार मण्डलजों एबा बिस गोनां बारजों लगायनानै जोंनि मोदोमफ्राव फैयोब्ला जोंहाबो मा जायो जोंनि बिगुरनि बेराम हां लानायनि बेराम बेफोरबायदि माखासे गोबां बेरामफोरा जोंनि गेजेराव लासै लासैनो नुजाखांबोदों आरोना बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो संरैखा खालामनाया गोनांथार जानानै फैदों आरो जों जोङो बेखौ इयुन जोलैनि थाखाय लाखिथारनांगौ होननानै आं सा सानो आरो ना नों थां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथां आङाबो दहाय मोजाङै फोरमायनानै होलांबाय औ औ नोंथां समाबो जाबाय जानाया बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ उननि समाव लोगो मोनगोन
औ औ जागोन जागोन दे नोंथां बिदिबालाय